औ थां
औ खुलुमबाय मा खामदो नोंथां?
ओ आं ओरैनो जिरायनानै दङ, आरो नोंथाङा?
आंबो। होमबा फ्रि दंबा ना सम दंबा मोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो जागोन
औ औ जागोन राय रायज ज्लाय जागोन
आयदायानो जादों सोलोंथाइ ना जों सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनोसै आरो
सावराय जायो नोंथां।
औ। सोलोंथाइ होनोबाथ' बे मोनसे ना बयनिबो जिउआव ना दंखायो। बयबो मानि दा सोलोंथाइ लागासिनो सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ होनोबा जों जिउआव ना सोलोंथाइनि गेजेरजों गो बां गियान मोननो हायो। ना जों सोलोंथाइ गैयाबा माने उन जानानै थालांगोन आरो बेखौ जों मि थियो आरना उम गोदोनि समावथ' ना आइजो माहारिखौ बारा सोलोंथाइ लाहोआमोन ना। आरो आथिखालाव माने बेन्था खायनो गोदोनि आयजो फ्रा एसे माने लेखा फराय माने रोङामोन आरोना।
उम उम।
स्कुलाव बिनि उल्था ना जों गोबां सोलायनाय नुबाय आरो ना। आइजोफ्राबो आथिखालाव सोलोंथायाइयाव माने बांसिन गोसो होनानै दा माने हौवासाफोरनिफ्राय बांसिनसो माने गोजौआव गाखोसिनबाय बेखौ जों नुनो हादों आरोना। ओरैनो जोङो सोलों थाइखौ माने जिउआव लाथारनांगोन आरोना नङाबा जोङो गुबुनजों थगायजानाय बेफोरबायदिया जागोन आरो ना। माबा जायगा बेरायनो बा बहाबा थांनो ना। बाबा माबा बायनो बेफोरखौ जोङो माने खैफोद जागोन बा उसुबिदा जागोन आरोना जोंहा। माने सोलोंथाय गैयाब्ला। जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो माखासे गियानखौ मोननो हायो नालाय ना। सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बहाबा थाङोबा सोरजोंबा थगायजानाय ना बा माखौबा माबा बेसाद बायोबा बिनि सोमोन्दै नों मिथियाबा बा फरायनो रोङाबा नों दाथ' आथिखालाव ना बहाबा बेरायहैनो बा बहाबा न'निफ्राय ओंखारनो थाखायबो सोलोंथाइनि गोनां जाथारोना सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बहाबा थांनोखौथ' माने गोब्राबसै आरोना आथिखालावथ' मानि सोब मानि माबाफ्रावनो जायगाफ्रावनो माने रावबो खिन्थानाय गैयाना नोङो साइन बर्ड नायै नायैसो बहाबा थांनांगौ जायो ओंखायनो मानि सोलोंथाइ गैयाबा मानि जोङो मेगन खाना बायदिखौनो होनांगोन ना आथिखालनि जुगावबा माने जोङो थांना थानो गोब्राब आरोना सोलोंथाइ गैयि सुबुङा माने नों जेरावबो उदाय रोङि बा बहाबा जायगा ह ना बहाबा थांनो बा बहाबा खामानि मावनाय गोजान बाथ्रा ना आथिखालाव माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो माखासे खामानिफोरखौ मोननो हायो नालाय ना जायहा सोलोंथाइ गैया बेया माने जिउ आव
औ
जाफुंसारनो हाया आरोना जेबो गैयि बदि आरोना नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो सानो?
ओ औ नोंथां ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' बियो दा जोंनि जिथुनिखि आ मा होनगोन बेखौ ओ जोंनि बे माबायावहाय थानो थाखाय ओ जोंनो बे सोलोंथाइखौ नांगारगौ आरो औ औ थांना थानो थाखाय थाखाय मोनसे लामा बादि आरो बियो दा गोदो गोदायनि दिनाव गोदो गोदायनि दिनाव जोंहा मोनसे समाव सोलों थाय होननाय मोनसे गैयामोन बा खौ गोनांथि होननानै सानाख खैमोन जोंनि सादा भुसा सुबुंफोरा जे सोलोंथाइया जे जोंनो मानि थाखाय गोनांथार बेखौ मोनथियाखैमोन बिनि थाखाय जोंनि सुबुं फोरा गोब गोबाङैनो उन जानानै दङमोन मो मोनसे समाव ओ जायनि जाहोनाव ओ जोङो गुबुनफोरजों नासयजादोंमोन एबा आ मुगै जादोंमोन दा औ दा गोब माने जौगासिननाय हादोरफोरा गासैबो माने सोलोंथाइ नि थाखायसो बिसोरो जौगानो हादों। बा गावसोरनि राव थुनलाइखौ फोजौनायनि थाखायसो बिसोरो जौगानो हादों दा जोंनि आथिखालनि जुगाव न- गोबां जोंनि बर सुबुंफोरा बे बेनि ओंथिखौहाय बुजिनो हाबाय जे सोलों थायाइा जोंनो मानो गोनांथार दा बेनि खायनो जोंनि माखासे से आ उन जोलैफोरा बेफोरखौ मोनथिनो हानायनि थाखायनो दा जोङो सोलोंथाइ फारसे गोसो होनायखौ नुनो मोनो जोंनि बिमा बा बिफाफोरा गावनि गथ गथायाइखौ ओ म साफ्रोमखौबो माने बिदिनो नआव ओरैनो जगना दोनालासिनो बा ओरैनो थआ -लासिनो बिसोरो गावसोरनि गथफोरखौ फरायसालिसिम फरायनो बा मोजां गियान लानो थिनहरनायखौ जों नुनो मोनसै द जोङ फरायनायनि गेजेरजों बा फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजों बा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों गोबां गियानखौ आरजिनानै -लानो हायो जाय गियानखौ नखि जोङो मोनसे नखराव थानानै बा मोनसे समाजाव थानानै जोङो बुथुमजोबनो हाया दा बैफोर माखसे गियानफोरखौ बा माखासे ओ माखासे बाथ्राफोरखौ जों बै ओ बिजाबफोरनिफ्राय बा ओ गिदिर गिदिर सानसुमैफोरा लिरनानै गालांनाय ओ बै बुथुमनानै गालांनाय बेैफोर बिजाबफोरनिफ्राय जोङो बुथुमनानै लानो हायो आरो ओ जोङो गियानि सासे सुबुं महरै जोङो ओ माने सिनायथि मोननो थाखाय जों माने खाबुखौ लानो हायो आरो बेनि गेजेरजों।
औ।
नोंगौ, नोंथाङा बेनि सायाव दा आरो मा बुंबावनो लुुबैयो एसे मोनथिनो लुबैयो नोंथांनिफ्राय आङो। बे सोलों थाइनि सायाव।
सोलोंथाइखौथ' जोङो बयबो लानांगौ ना? आथिखालाव माने सोलों थाइजोंसो दावगानो हादों नालाय बेखायनो जोङो बयखौबो मानि सोलोंथाइ फारसे गोस सो होनांगोन आरो लोगोसे। आरो आथिखालावथ' नों गोबां सोलों थाइ मोजां मोजां सोलोंथाइ लानानै ना मा खासे गोबां मोजां मोजां सुबुं जाहैनो हादों ना।
औ।
गोबां गिदिरस गिदिरस माने सुबुं ना? गोबां साख्रिबो मोननो हादों। जों सोलोंथाइ गैयाबा बेबायदि ख्रि बाख्रि बेफोरखौबो जोङो जिउआव माने लानो हाया आरोना स सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो गाव खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो जोङो माने गि सा ख्रि बाख्रि ना? जोङो मानि मोजाङै गावनि जिउखौ खुंलांनो हानाय बायदि साख्रि बाख्रि लानो हायो आरो बे एसे सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो हायो। सोलोंथाइ लायाबाथ' माने जाम्बा ना जाम्बा जाम्बि जाना थागोन गोदोनि बायदि ना? ओरैनो माव संनानै जानाय बेफोरबायदि जानानै थागोन आरो माने सोलोंथाइआसो जोंखौ माने सोलाय होयो नालाय ना? सासे सुबुंखौ सोलोंथाइआनो स सोलाय होयो आरो ना सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सोलायनानै माने जिउआव देरहासार जानो हायो आरो ना गासिबो सोलोंथाइ लाग्राफ्रा देरहासार जागोन बे नङाना खायसे खायसेया जायो आरोना गावनि नाजानायनि थायोबासो नाजानाय गेजेरजोंसो माने जों जिउआव ना साख्रि बाख्रि बा मोजां सुबुं जाहैनो हायो जायहा माने आरो आथिखालाव ना एसे एनै सोलोंथाइ लानायजों आथिखालाव मानि जेबोआनो जाया आरो ना। आथिखालाव गोबां मोजां बा गोजौ थाखो बेखायनो सोलोंथाइ लाबासो ना आथिखालाव साख्रि बाख्रिनि खौ मोननो हायो आरो गोदोनाथ' ना एसेल' सोलोंथाइजोंनो गोबां साख्रि बाख्रि बाख्रि मोनोमोन ना? गोदोनि समाव माने साख्रि बाख्रिया मानि उन उनसो खारफायोमोन जोंनि बिदि होननानै जोङो मिथियोमो आरो नाथाय आथिखालाव जोङो साख्रि बाख्रि साख्रिनि मानि उन उन खारफानाङो आरो ना? गोदोना मानि न' बांआवसो मानि थांनानै नोंनो साख्रि हो होफैदोनै बेफोरबायदि जासिग फैलायनाय दंमोननो आरोना नाथाय आथिखालाव माने सोलायलांबाय आरो ना। आथिखालाव गोबां मानि एसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लायोबाबो साख्रि बाख्रिखौनो नागिरनानै मोननो थाङहैयाना आथिखालाव? गोदोना बेबायदि न' न' जासिलायनाय साख्रि बाख्रि दंमोन होननानै जोङो खोनाबोदों आरो
उम। नंगौ ओ दा गोबां गोदोनि आरो आथिखालनि रुजुनायावथ' गोबां फरायसाफोर ओंखारबाय बिदि बिदिनो। दा गोदोहायथ' बिराद खम पारसेन्टफोरावनो साख्रिखौ मोनोमोन। नंगौ। आथिखालनि मुगायाव नो? आ मान गोन बे बादायलायनायनि जुग होननां सिगोन आरो दा नोङो औ। नोङो बादायलायनायनि गेजेरजोंसो एबा नोङो नाजानायनि गेजेरजों जोंसो नों गोजौ जांख्लासिम माने दावखोनो हागोन आरो नङाबाथ' नोङो रावजोंबो जेबो माबाखौनो मोननाय नङा थालखौनो मोननाय नङा आरो बिदि दा औ अ दा बे बेलायाव ना जोंनि बर' सुबुंफोरनिफ्रायबो आथिखालनि जुगाव नायोब्ला गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर सासे हाथरखि एबा गिदिर गिदिर सासे मोजां सुबुं बा मोजां आ मोनसे थासारियाव मोनहैनाय सोलों थायनि गेजेरजों बेखौ जोङो नुनो मोननाय नुनो मोननाय जादों आरो आथि आथिखालनि जुगाव दा बेबादि बिदिनो इयुनाव लागिबो जोंनिफ्राय जोंनि बर' सुबुंफोरनिफ्राय बिदिनो मोजां मोजां सुबुं ओंखारलाङो बेखौ आङो हास थायो
ए
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों
दा बिदिनो जोङो बयबो सोलोंथाइ फारसे जों जोंनि इयुन जोलैखौहाय जों सोलोंथाइआदि जोंनि थाखाय मानो नांथारगौ मानो गोनांथि बे बेनि फारसे जोङो बिसोरनि बिसोरखौ फोरोंनांगोन बा बुजायनांगोन आरो अब्लासो जोङो बयखौबो समानै लांनो हागोन आरो
औ नंगौ
औ
अब्लाना दिनैनि सावरायनायखौ औ दोनथ'नोसै होनबा गोजोननाय थाबाय